औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। ओ औ गा औ नोंथांनिसिमबो। नोंथाङा मोजाङैनो दंना? औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा दैज्लाङा दैज्लांनि आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे सम होदो।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा।
औ नोंथां जेरै जोङो दैज्लां बोथोर औ औ जेरै जोङो ओ माइनि आबाद बो मावो जेरै जोङो जेरै मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो।
औ औ
औ जेरै आङो माइनि आबाद आबादखौनो बुंग्रोनोसै नोंथां जेरै जोङो फार्स्टावनो जेरै जोङो माइनि आबाद मावनो थाखाय जेरै जोङो माइलिखौ सोमगोरोनानै मा-माइलिखौ साफा खालामनानै जों सोमगोरोनानै लानाय जायो साननै सिगां
औ
औ आरो जोङो ओ बेखौ जोङो साननैनि उनावनो बोखांफिननाय जायो।
औ नंगौ।
औ आरो जोङो बे माइखौ ओ गाजा बेरनो थाखाय जेरै जोङो खामसा सालियाव ओ साननै खाम सालियाव जोङो ओ बख'नानै दोननानै फेनस्रा दोननाय जायो दै एसे सारस्रिनानै।
औ औ
औ आरो जोङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा जोङो थस' बिलाइजों बांसिननानै खोबनाय जायो औ बेख खौ गाजा बेरहोनो थाखाय आरो जोङो बेखौ फोनो था फोनो थाखाय जेरै जों लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जोङो जेरै फोथारफोराव जेरै फोथाराव जेरै जोङो फोथारखौ जेरै जों हेवस्रांनानै खारायग्रोना लानांगौ जायो।
औ औ
औ आरो खारायग्रोना लानानै जोङो बेखौ ओ जेरै जोङो हासारनिबो गोनांथि जायो नालाय।
औ नंगौ
औ जेरै जों हासार होनोब्लाथ' जेरै जोङो गलाफोरनिफ्राय मोननाय हासारखौसो दानिया बांसिन बाहाय नायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
औ आरो जोङो आगोलथ' जों बांसिन नानो जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर होनो जोङो बे खौ गोबोर हासारखौनो जोङो बांसिनानो होनाय नुयोमोन दाथ' जोङो गोबोरखौ बाहायनाय खोंनो जों बांसिनानो नुबांला।
औ
औ आरो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जेरै बेखौ जोङो बे हासारखौ हासारफोरखौ जों होग्रोनानै दुब्लिखो जोङो फोमोनग्रोनानै लानांगौ जायो आरो फोनखांनायनि उनाव जोङो बे बे माइखौ जोङो सारनाय जायो आरो जेरै खोथिया होननानै बुङो बेखौ जों गायनाय जायो आरो बेफ फोरखौ जोङो मास मास मोनसे बा मास मोनसेबो नांलाया दानिया जोङो बेख खौ खुनो थाखाय।
औ खोनादों नोंथां।
औ आरो जोङो बेखौ जेरै हाजिरा खामला होननानै जोङो गायनाय जायो। आरो जों आगोलनि दिनावथ' जोङो हाजिरा खामला होआलासिनो जेरै जोङो ओ जेरै ओ गामिनिजों गामि जेरै जोङो सावरि जालायलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो एसे मिथियोब्ला फोरमायनानै होदो।
औ हागोन नोंथां।
औ।
नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनिथिंजाय बेफोरबादिनो खोथियाखौ फोग्रोनो थाखाय माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव सो दैयाव साननै साननै बा हरनै सोमनानै बेफोरबायादिनो हायाव बा सेथ्लायाव फोराननानै दै एसे सारस्रिनानै थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों खोबना दोननानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला साननै उनाव गाजा बेरखाङो अब्ला। बेखौ फोनो थाखाय हाखौ हालेवग्रोना लानाय जायो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों। दानि दिनावथ' मोसौ मोसौजों हालेवनायखौ गोबाङानो खम नुबोनाय जाबाय औ। दाथ' जोंनि ओनसोलाव गो औ दासान्दि जोंनि ओनसोलाव टेक्टरजोंनो बेफोरबायाददि हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय बेखौ फोनानै ला सारनानै फोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो बे खोथियाया मास मोनसेनि एसे खम लायो जेब्ला देरो अब्ला बेखौ
औ औ आगोलथ' जोङो आगोल जोङो हासार होनानैनो बांसिनखौ बांसिनानो जोङो देरनाय नुोमोन दानि जुग खो जोङो आगोल जोङो आरो मोसौनि फ्राय मोननाय गोबोरफोरजों जोङो बांसिन हासार होनानै जेरै जोङो बांसिन जौनायखौ नु मोनोमोन दाथ' जेरै दाबो दाबो बिथिंयावनो जे रै जेरै जेरै मुलिफोर होनानै जोङो खोथियाफोरखौ फोलावनायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जेरै हाल एवनायफोराबो जों मोसौफोरखौ बांसिनानो गोबांखौनो नुबोयो नुबांला जेरै जायनियाव थाङो बेनियावनो जोङो गोबाङानो नुबांला। जेरै मोसौफोरजों हालेवनाय दानियाथ' ट्रेक्टरफोर ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनाय जाबाय।
औ थारैनो।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो माइफोरा जेरै गोजौ जालाङो जेरै लावलाङो जेरै फिथाइ थायो अ अल्बाबो जोंडो़ ओ जेरै जोंगोन खामला लानानै माइ खौ हानांगौ जाला जेरै मिसिं ओंखारबायना। माइ हाग्रा मेसिं जों बे बेजोंनो मेसिनखौ लगायनानै जोङो माइखौ हानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो जेरै जोङो आगोलथ' बांसिनानो जेरै मोसौफोरजों जेरै जोङो ओ जेरै मारान नानै माराननानै होनना जेरै जों बेखौ मारानखौबो जोङो दानि जुगाव नानायखौ नुबांला आरो
औ नंगौ।
औ दा दा आरो जेरै मारा नाग्रा जेरै जों ट्रेक्टरफोरजों बेजों बेजोंसो जोङो नानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ औ।
औ। आरो बुंनो थाङोब्ला औ नोंथां।
औ नोंथां दिनै बुंग्रोनाय।
जेरै जोङो माइखौ गोबां रोखोमनि माइ होननानै बुंनाय जायो जेरै रन जित बाहादुर बायदिसिना गोबां रोखोमनि जेरै जोसा माइब्रा बेफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो दाथ' गोबां रोखोमनि गोदान गोदान माइ ओंखारगासिनो।
औ औ।
औ आरो जेरै जोङो जोंनो माइब्रा माइरंखौ नांथारगौ जायो मानोना
औ।
ओ जेरै जोंनो मागो दमासियाव जेरै फिथा जानो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरंखौ नांथारगौ जायो जेरै जों न'खरफोराव गाया ब्लाबो जोङो बायनानैब्लाबो जोङो खनसेबाबो जानाय जायो मागो दमासियाव औ औ नोंथाङा मिथिगौ ना नोंथां?
औ नोंथां मिथिगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जाजाग्रा बुस्थु होनब्लाथ' जेरै दैज्लांफोराव गोबां आबाद मावनाय जोङो जानोबो हायो जेरै जोङो बेफार फालें फालांगियावबो जेरै जोङो बेफोरखौ फानहैनो हायो जेरै जों आबाद मावनानै जेरै बेनि फिथाइफोरखौ जेरै जिंखा फिथाइ होननानै बुङो जों बेखौ नाफोरजोंबो जानो हायो।
औ औ।
औ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जेरै ओ भिन्दिनि भिन्दिनि बा बागान आरो जेरै ओ लेस्रा पतल खांख्रिखला बेफोरखौ जेरै ओ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय आबाद मावनायफोरखौ
औ।
आरो बुंनो थाङोला जेरै दा रैमालि लि रैमालि फिथाइ होननानै बुंनाय जायो। औ आरो बेखौ जोङो बेफोरनि बागानफोरखौबो जोङो दा दैज्लां बोथोराव नुनो नुनो मोनो आरो जेरै बे फिथाइखौ जाहांनोबो हमबाय दा। जेरै फानबायबो बेफार फा बेफार फालांगिफोरा जेरै
औ।
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरनि अनगायैबो नोंथांमोनहा न'खराव दासान्दि मा मा आबाद मावगासिनो दं दैज्लांनि आबाद एसे फोरमायना हाबावगोना नोंथाङा?
औ दैज्लांनि आबाद माने जों दा माइ गायनायखौनो जोंहाबो जेरै माइ गायो बेफोरबायदिनो आरो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जेरै मैगं थाइगंफोर मैस्था मैगं लेस्रा मैगं भिन्दि मैगं
औ।
आरो जेरै जोङो खुमब्राखौबो दैज्लाङाव गायनाय जायो‌।
औ नंगौ।
मैगंखौ दै जोङो हांसो बेदरफोरजोंबो जानाय जायो बयलार बेदरफोरजोंबो जानाय जायो बांसिनानो
औ औ।
आरो दाथ' जेरै जोगोनारखौबो गायनाय जायो दैज्लांनि जोगोनार होननानै बुङोदि औ जोगोनार फिथ थाइ औ थारैनो औ‌। नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ नोंथां जोंहा जोंनिथिंजायबो दासान्दि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो नोंसोरनि बादिनो एखेैयैनो दैज्लांनि आबाद मावनाय जायो जेरैबादि दै दैज्लांनि बानलु जिंखा
औ बाम बानलु सिब्र' होननानै बुंनाय जायो। नोंस ओ गोबाङानो आलदा आलदा आरो बानलु सिब्र', बानलु गेबजां होननानै बुंनाय जायो। ओरैनो नोंथांमोननिथिं मा होननानै बुङो नोंथां?
जोंनिथिंजायबो बेफोरबादिनो बानलु सिब्र' होनना बुङो आरो। बानलु गोदोरखौहाय।
औ नंगौ। खायसेगोबां गोबां आलादा आलादा बुङो आरो।
औ नंगौ।
औ सोरबा सोरबि बानलु सिब्र', बानलु खेबजां होननानै बुंनाय जायो आरो बानलुफोराबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै बानलु गोसोम दङ, बानलु बानलु फिरिंगि दङ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बानलु दङ। औ। नोंथाङाबो हायोबा नानै हो।
जोंहाथ' दासान्दिया आथिखालाव सोलिबाय थानाय जिंखा काक्रेल, पटल बेफोर बेफोर मैगंनि अनगायै दैज्लांनि मैगं जेबो गायनाय जायाखै। लेस्रा, भिन्दि बैफोरखौ माबोरैहाय गायो होननानै बुङोब्लाहाय जोङो गिबियावनो बैफोरनि जोलैफोरखौ बाजारनिफ्राय बा गलानिफ्राय लाबोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जे जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ जोङो टेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। औ बिनि उनावहाय हा खौ एसे औ औ नंगौ। बेनि उनावहाय हाखौ एसे खन्थिजों बा सेखाजों एरनानै बेखौ बेगरखौ मा गायना होनाय जायो। बेफोरबादिनोहाय गायनाय जायो आरो ना जिंखा जिंखा आबादखौहाय। जिंखा बा लेस्रा भिन्दि बैफोर आबाद
औ।
औ।
बांसिनानो नोंथाङा जेरै ओ बुंदोंदि जेरै जोङो भिन्दिखौबो बेफोरबायदिनो गायनाय जायो। जेरै बे बेखौ लाइन लाइन गायनाय जायो आरो भिन्दिफोरखौ जेरै जोङो औ। आरो लेस्राफोरखौबो जों बिदिनो, अब्ला नोंथांजोंना समाबो जानोसै नोंथांजों रायलाय रायज्लायला जोबोद गोजोननाय थाबाय। उनाव सावरायफिनगोन होनना आङो नोंथांनिसिम आसा थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ दे।